अफ
खोनादों दा नेटा नांदों माथो मोजां नांदों माथो
औ नोंगौ नोंथां खोनादों नेटालाय मोजां
नेटआनो मोजां माबाथ' नाङामोन नेटआनो फागला दासो नांबाय
अ आङो दा डिमुलनाव दंफैयो ना नै दा नेटा हाय फाइ माने टावार खुन्थायावनो दंखायो नालाय
आजिखालि माबा जाबायखोमा दांना गायबायखोमा दांं इयाव
हा औ औ थावार खुन्थालाय गायबाय आजिखालि बहुत सिगांफ्रायनो गायबाय
आगोलथ' गोथ एकथम नेटानो नाङामोन जिअ' नाङामोन एयार बेखौ नांगौ
औ मोजां जाबाय दे
औ नोंथाङा दायो मा खालामदों फुंनि जाबाय नामा
एख्लाय मोनेख्लाय जाहोबावग्रा आंलाय सोरबाना होनो हिनजावबो गैयाना ओरजाय
हिनजाव लादो नोंथां
बहा मोनोब्रा आजिखालिलाय नागिरना होदोब्रा नों सासे नागिरना होदोब्रा नों सासे
नोंथां नोंथांनाव दंखायो माथो नागिरलायनांगौ गोनांथि गैया
बहा दंब्रा इलाय बे संसाराव मुहुमायानिफ्राय गोजौआव थांनायसिगोन नोंथाङाथ' खिनसे नोंथाङा नोंथाङाथ' खेनसे अबावबा दावबायहैदोंमोन ना
दावबायनाया सिगाङो दावबायदोंमोन दायो ओमफफ्राय नै देमावल' दावबायफैदों
नोंथ' बिराद दावबाय थायोलै बाइक लानो बैयाव थाङो बैयाव थाङो बयाव थाङो नोंथ' खेनसे माबायाव थांदोंमोन धनि दलाव थांदोंमोन बोरै जायगाया बियो
ओ बियो बेरायनोलाय थिगानो बारु मोजाङानो बिदिनो बेलासिफोरावहाय माने सान्दुं गोसाबा इदिनो बारहावा जाहैनो बिदिनो लोगोफोरजों बेरायहैनो बेबायदिनो लोगो ज' ज'नो इदिनो इदिनो थान्दाफोर लानानै माने ज'नो माने माबा रायलायहैनो थिगानो आरो बे माने जायगाया बहुत मोजां माने फुराना माने मोनसे हिस्ट्रिनि माबा मोनसे दं आरो बेहाय जारिमिनारि मोनसे नेरसोन दङ
ओहोम
नोंगौ नोंथाङा खोनादों
औ खोनादों आङो नोंथाङाथ' जोबोद गोथाव गोथाव होनबायलै बिराद मोजां होनबाय बोरैबो थांनांगौ थांसेथौ माबायावसेसो बेरायनो मालाबा
आं जागोन र' नोंथां बियो बेरायनाय जागोन
नोंथांनि मा बेंकआव फैसा मोथांनांगौ
खोनाया
नोंथांनि बेंकआव फैसा माथावनांगौ नोंथांनि एकाउन्टाव
आंनिएकानावथ' दायो जिर' जिर' बेलेन्स
साननि सम उनाव थावखागोन ना
गैया नोंथां
हाबगोन ब्रा नोंथां सिन्था खालामनाङा हाबो जेब्ला हाबगोन अब्ला नोंथाङा जों होलांबानो जाबाय
आगोन र' नोंथां बियो
न'निफोर जायगायाव मोजाङा एसे साफा खालामनानै दोनो बुस्थुफोरखौ आरो गांसोफोरखौबो हालायबाय थायो मोजांनो
मोजां मोजाङालाय
जों गावनि बर' गामिखौ साफा खालामबाबो बिराद मोजां नुगोन जों जायगाफोरखौ जों बारा साफा खालामना लायै खायनो प्लास्टिक गारनाय मा गारनाय जाथारो ना ओंखायनो लेथ्रा नुथारो
औ-औ
साफा खालामनांगौ
उम
साफा खालामनांगौ जोबोद मोजां साफा खालामनांगौ गामिफोरखौ आरो लोगोसे बिदिनो बिबार बारिफोरसो गारनाय जायो लामा सेरायासो मोजां जानाय नंला माथो जों बाहाय बेरायहैनो नाङा बेनो बेनो ह आरो प्लाटिफोर गारिफोरखौथ' बादानो होदो एसे गोबां मानसिफ्रा जाम जामबा जा औ प्लासटिफोरखौबो खननानैसै बे साफा खालामजोबो जोङो मानसिफोरखौ सोरबा सिब जानानै आरो दैनि आरो दासबिन गैया आमबाल गैया
औ
जुदि बेफोरखौ मोजाङै साफा खालामो अब्लाथ' माने जोबोर मोजां जागोन जोबोद मोजां जागोन बेखौ हिसाब खालामो जोङो बा जोबोद समायना जागोन
औ-औ जागोन
मोजां जागोन जों गुबुन हारि मानसिफ्राबो जों गबाव राग थै फैनानै बेरायफैगोन पिकनिक जाफैगोन होनबथ' जोबोद मोजां नांगोन ना ओंखायनो आं सानदोंमोन मे जों साफा खालामनांगौ जों जनि बर' गामिफोरखौ मोजां खालामनांगौ मानसिनि थासारिजोंसो मानसिनि जि साननाय हनाया बियो सोलायोनो जुदि एसे गामिफोर मोनजायो साफा जायो अब्ला सानि मोजां ज लेह्रा जायगायाव थानाय मानसिनि साननाय हनायाबो लेह्रा जायो ओंखायनो जायगाफोरखौ मोजां खामनांगौ
औ
जोबोद समायना खालामनांगौ बिबार बिफां गायनांगौ गोदो गोदाय हादाननि दानि टाइमावथ' बेयाव साफाम मोनब्रा दानिफ्रायथ' दा आजिखालि मा बुंनो प्लास्टिक बायो मा बायो लामाफ्राव थिब
औ
गलाबायो दैनि बोथोर गारलाबायो खसिखा गारलाबायो जबो साना सिाबो सि लफाना बिथिं थायो जाानला मालानो दुइस' सेरसेा दुइस' तिनस' बोसाोरलागै जोंबावै फास थगा बियो
औ
ओंखायनो मा म बेफोरखौ एसे माबा खालामनो हरबाय मेनेज बिराद मोजां गौमोन दैदेनगिरि
खोनाया
नोंथां नोंथाङाथ' ओंखायनो गामिनि मोनसे सासे दैदेनगिरि नोंथां नोंथांमोननि गामियाव बिदि खालामहदों रायजोफोरखौ बुंनानै दतमायावथ' क्लाब दङ।
जोंनाबो गामियावहाय दाख्लै आमसुवानि नामै बिदिनो गामिखौहाय एसे साफा खालामनाय जादोंमोन एसे दैदेनगिरिफ्रा बिदिनो रायजोफोरखौ लिंनानैहाय बिदिनो साफा खालामनाय जादोंमोन दायोथ' इसेबां साफा जायाखै अब्लाबो एसे माने हानद्रेदावहाय टेन पारसेन्टसो सोयानो साफा जादों आरोना इसे बिदिनो हाग्रा बंग्राखौहाय दानस्रांदों। बिदिनो औवाफोरखौहाय माबा जानायखौ होननांसिगोन नोंथां।
मेइन मइन माबाया लेथ्रा जानाय बे प्लास्टिकसो लेथ्रा जायो बे हाग्रा बुग्राजोंबा लेथ्रा जाबाव नायखबथाय।
औ
फासखौ फासखौ जों बारा लाया
औ औ
प्लास्टिकनो बिराद गाज्रि बुस्थु बियो बिराद माने बिराद गाज्रि माने जोंनि जायगायावथ' मोजां नायो हाजो सेर सेर बिराद मोजां माने नायनोबो एसे मोजां जागौमोन जुदि साफा खालामनाय जायोमोनबा
उम
एमारे हासिसेरै बेरायबोलायनायबो बिराद मोजां मोजां मोनो
नंगौ
दैदेनगिरिफोराल' खालामबा जानाय नङाबालाय एसे बयबोखादों आरो खालामनि थाखाय होनबा जोबोर मोजां जागोन। जोबोद समायना जागोन समायना रमायना रगिना समायना मा होनो नोङो माब्लाबा आंखौ लिंहरदोंब्रा नोंसोरनाव लिंहरनानै दाउ बेदरफोर फुथारना जाहोदो नोंथांङा माा सानो?
नोंथां जोंहानाव दाउ बेदरानो गैया दाउआनो गैया नंङाना।
बोरमा बुथारदो होनबालाय।
बोरमाबो गैया नंङाला नोंथां
अमा बुथारदो होनबालाय।
जोंहा अमाबो गैया माने जोंना माथ्र' माने जेबो गियान होनांगोन मोसौल' दंङो आरो। बाहायनासो जानांगोन जाबाबो।
दे मोसौखौनो मावाबानोसै दे।
है हामाना नंङाना बेखौ जानो।
मानो हामा बेलाय माबा जानोसै
फाग्ला बे माने जोंङो बेखौ इसोर होननानै फालिनाय जायो बेखौ जानो हामा नंङाना
नगौ नामा।
औ
होदथस‌ मानो जानो हामा बेलाय
नोंथांनाव मोननावनो जोंङो दाखोलै बावै थांनायाव बिदिनो दाउ अमा हांसो बोरमा नुबोदों नोंथांङा लेंहरन जागोन नामा जों ज' होनो थांनो हागोन होनबाना
जोंहानाय
औ नंगौथ मा नंङा जाला बायगोन।
थावनियासो गोथाव जोंना गोथाव नंङा
जोंना दा ह हाराजों बुलाय जानानै दंङो
जायो
दैलां बोथोरना आदार जागोनालाय गासै गैया मस्ला नोंथांङा नैबेसे किल'मिटार खारखो
खोनाया
नोंथाङा दिनै बेसे किल'मिटार खारखो
नोंथां आं ओरैनोसो बेरायनोसै फैदों खारनो फैयाखै ओदिनो फुंबिलिनि माने बारहावाखौ जानो फैदों
खै किल'मिटार सारखौ रा नोंथाङा
गैयालै खाराखै नोंथां
खाराखै नोंथांआथ सारि किल'मिटार पास किल'मिटार थाखाबाय थाखायो
ए गैया नोंथां बिदि जाया
मानो जाय बेले खारनांगौरा पास किल'मिटार दाखालिथ' मेरया खारखादों नोङो
नोंथांखौसो माने फुंबिलियावहाय माने खारबाय थानाय होननाय खोनाङा आरो आङो नोंथाङा बिदि कै किलमिटारसो खारो
नोंथ खेनै खेनै खारो नोंथ' फुङावबो बेलासियावबो साला इसिबां खारो फुङाव बेलासियाव मानसिया दुरबल जायो बाराद्राय खारनाङा ब्रा नोंथां एसे आरामाव थानांगौ औ आरामाव
औ
दाउ बेदर संना जानांगौ न' आव
अह नोंसोर दाउखौ हरदो होनबालाय
गैयालै जोंना हाराजों एसे बिग्र जानानानै दङ गां मोनसे दङ ओमफ्राय हारा दङ जास बेल'
आतसा
मोर ब ग द मोरोम मोरोम ओं मोदोम मोदोम थाबा मोजां जायो नाथाय दा मोदोमानो गैयाबा मा खालामबावनो दा नोंथां
नोंथां औ जाबाय दे होमबा दा नोंथां औ-औ दे